हेल' नोंथां।
औ।
फ्रि दङ ना?
औ दङो।
औ बिदिब्ला नोंथांखौ आं दिनै ओ मोनसे एबा मोननैसो आयदानि सायाव सावराय नागिरदोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां?
सावरायजागोन।
औ बिदिब्ला नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागो फोरबोखौनो होननोसै बैसागोखौ ओ गोदोनिफ्राय माबोरै फालियो फालिबोगासिनो दंना गैया एबा माबोरै फालियो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां बैसागुखौथ' जों बर'फोराबो फालियो बेखौ मिथिखागौ बैसागुआनो बर' नि देरसिन रंजाथाइ फोरबो बैसागु खौथ' जों आथिखालाव मोननै रोखोमनिल' नुनो मोनसै
औ।
मोनसेया मोसौ आरो मोनसेया मानसिनि बैसागु गोदोनि दिनाव थ' जों बिसोर मोननै अनगा गुबुन गुबुन रोखोमनिबो नुनो मोनोमोन। दाउ अमानिबो नाथाय आथिखालावथ' नुनो मोनला।
जों गिबियावनो बैसागुनि बागै बुंनो थाङोब्ला मोसौनि बैसागुखौ बुंनांगोन। मानोना मोसौनि बैसागुखौ सिगाङावनो खुंनाय जायो।
औ।
मोसौनि बैसागुखौ जोंनिया सैत्र दाननि जोबथा खालारावनो खुंनाय जायो मोसौनि बैसागु खुंनाय समाव जोंनो माखासे बिफां लाइफां आरो न'नि फिथाइ सामथायाइनि गोनांथि जायो जेरै ननिनो लाव फान्थाव आर आरो हाग्रानि खाथ्रि बिबार दैमा दैसायाव था-थाग्रा थाराय बेफोरखौ नांगौ आरो बेफोरखौ सिगाङावनो बुथुमना लाबोखानांगौ मानो होनोब्ला गोदोनिफायनो मोनसे नेमखान्थि दंखायो। जेब्ला मोसौनि बैसागु खालि फालिगोन हैदिनखालि बुथुमनो मोना होननाय बेनि थाखायनो सिगाङावनो बुथुमना लाग्रोनाय जायो आरो नोंथां।
औ।
बिदिनो बे सिगाङावनो बुथुमना लानायखौ मोनफा मोनफा हानानै लायो। हानानै लाखांनायनि उनाव आरोबाव मोसौनि थाखाय माला सुयो। आरो माखासेखौ जेब्ला मोसौखौ दैमायाव थुखैहैगोन ना बेयाव सारनायाव गोनांथि जायो नालाय खावसे दोनो आरो सारनो थाखाय।
औ
आरोबाव जोंना मोसौनाव थौनिफाय नङाबा सारायनिफाय लाइजौआव हांगार एरनना लानानै थाव गुबैजों लगायना गाब फोनाय जायो
औ।
गाब फोननायनि जाहोन बुंनो थाङोब्ला जोंना गोदोनि दिननि बायदिनो दाबो फोनो गोदोनि दिनाव जोंना ओरैबायदि बिदि होनोमोन मोसौनावलायनो गोसोम गाब फोनोबा मोसौनि बैसागु समाव मोसौखौ उदाङै नागारो नालाय बेयाव हाग्रानिफ्राय फैनाय मोसा लख्राया जानो हाया होननाय
औ।
जेब्ला दैमा दैसाय बा हाखर हालायाव मोसौखौ थुखैनो लांगोन ना जोंना बेयावबो मोनसे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय खुगा मेथाइ दं जाय दासिमबो सोलिबोगासिनो दं आरो नोंथां।
औ।
बिदिनो जोंना मोसौनि बैसागुआ सैथ्र दाननि जोबथा खालाराव जानानै थाङो। जेब्ला बैसाग दाननि से खालार जागोन ना अब्लानिफ्रायसो जोंना मानसिनि बैसागो जायो बे बैसाग दाननि से खालाराव जोंनि ओनसोलाव गंफ्रोमबो गामि गामि नख नखरावनो नखरनि जाय बिगोमा गाहाय बियो आलारि बाथि फोजोङो। दुगैस्रां लोबस्रां जि गोदान गाननानै आरोबाव बिनि उनाव नखरनि उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ खुलुमो आरो गेदेरफ्राबो उन्दैफोरनो मान होनायखौ नुनो मोनो।
औ।
बिदिनो गामि गामि नखरनि अनगायैबो खुलुमलायो। बोर लालायो आरो नोंथां। बिदिनो जेब्ला नै खालार जायो बिनिफ्राय जोंनि ओनसोलखोहाय द‌ खालार सि सिम मागिनायखौ नुनो मोनो
मागिनाय समावबो जोंनि ओनसोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरा माखासे बैसागुनि जि गानग्रा द'खना हिनजावफोरा आरो हौवासाफोरा गाम सा गोथां बेफोरखौ गाननाय नुयो आरो हिनजावफोरनि गानग्रा होनोबा जोंना बैसागो समाव दख'ना बिदनानो गाहाय आरो ब्लाउस गोजा फारसा गोजा हाजो आगरनि बेखौनो नुयो आरो नों थां गाननायखौ
औ
बिदिनो न'खर न'खर मोसायो रंजायो
औ
माखासे मेथाइनि मेथाइ रोजाबनायबो नुयो आरो माखासेफोरा जि गोनोखो मुगानि दामग्रा बेफोरखौ लानानैबो मागिनायखौ नुयो खुगा मेथाइ रोजाबनाय खौथ' बांसिनानो नुनो मोनला आथिखालाव बिदिनो जोंनि ओनसोलखैबो माखासे गोनोखो मुगानि दामजु लानानै सेंग्रा सिख्ला सेंग्रा सिख्ला आरो बोराय बुरैफोरा गावबा गाव हानजा लायै लायै मा गिनायखौ नुयो आरो नोंथां
औ
बिदिनो बैसागोनि स्नि खालाराव जोंनि ओनसोलखै बैसागोनि नामाव हाग्रानि मैगं थाइगं स्नि था खांनानै संना जायो स्निथा मैगं स्नि खालाराव संना जायोबा मोनसे गोदोनिफ्रायनो फोथायबोनाय जेरै बेमार आजार जानो हाया होननाय
औ
बेखौनो फोथायनानै स्निथा हाग्रानि मैगं जेरै मानामुनि खिफि बेन्दों दिं द्खिया बेफोराव खांनानै जायो आरो नोंथां
औ
दा नोंथाङाबो नोंथांनि ओनसोलाव माबोरै खुङो माबोरै फालियो फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो गोदो गोदायनिफ्रायनो बैसागुखौ फालिनायखाय फोलिबोगासिनो एबा मानिबोगासिनो दा नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जोंनाबो जोंनि ओनसोलाव बैसागुखौ गिबियावनो मोनसोनि फोरबो खौ गिबियावनो फालिग्रोनाय जायो ओ सैथो खालरनि सैथो मास नि जोबथा सानखालि जोंना मोसौनि फोरबोखौ फालिनाय जायो नोंथाङा फोरमायनाय बायदियैनो जोंना आबो जोंनि ओनसोलाव बे सानखालि ओ मोखौखौ थुखैनो थाखाय बायदिसिना मुवा लानानै लाहार फाहार खालामो बिनि गिबि सानखालिनो जोङो बुथुमनानै दोनखायो बेनि उनाव मोखौनि थुखैनायनि थानखालि जोङो बेखौ बायदिसिना जेरैहाय लाव फान्थाव ओ ओ बिदिनो आरो गाजालगुरि हालदि आरो लोगोसे थाराय बिजौ दिग्लि गुथि दिग्लि बिलाइ बायदिसिना बेफोर गोनां मुवाखि नाखौ जों गिबियावनो हानानै लोगोसेनो बै सानखालि बिसोरनो माला दोंसे दोंसे गानहोनाय जायो बिनि थाखायनो बिसोरनो ओ दोंफा दोंफा मालाबो सुना लाखायो आरो बेनि उनाव जोङो मोखौ खौ गलिनिफ्राय बर'नानै जोङो दैमा एबा दैखराव ओ थुखैनो लाना थाग हा आथिखालावथ' बांसिनानो दैमा दैसायावनो बांसिन सुखैयोमोन नाथाय दा ओ बांसिनानो गावबा गाव दैखर थायो नालाय बेनि थाखाय दैखरावनो थुखैनायखौ नुनो मोनो आरो बिनि उनाव मोसौखौ जेब्ला थुखैखाङो बेनि उनाव बिसोरखौ ओ लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै बारिलांबाय था बिदि खुगा मेथाइ बायदिसिना बिदि रोजाबनानै बिसोरखौ ओ सारनानै ओ बुंनाय जायो खुगा मेथाइखौ रोजाबनाय जायो आरो बेनि उनाव बि सेनि मोदोमाव लोगोसे गंआव जोङो थाव फोननानै होनाय जायो बिनि उनाव जोङो नोंथाङा फोरमाय नाय बदि लइजुलाय बिलाइयाव सारायनि हांगारखौ लानानै थाव इसे लानानै बिसोरनि आह मोदो मोदोमाव थालिरनि बिगुरजों फोननानै होयो आरो बेनि जाहोनानो जाहैब फाय बे सानखालि ओह उदाङै हेगारना होनाय जायोथ' बेनि थाखायनो गोदोनि नेमखान्थि बुंनाय लेखायै जेरै बे सानखालि मुफुरा ओ मोसौखौ नुनानै जेबो खहा खालामनो हाया होननानै खोनानो मोन्दों एबा मानिबोगासिनो आरो दासिमबो। बिसानखालि मोखौखो बिद दि उदाङै हेगार हरनायनि उनाव बिसोरनो माला बायदिसिनाखौ गानहोनायनि उनाव जोंना न'खरनि ग गलिफोरावबो बिदि मालाखौ दोंसे दोंसे सोनानै दोनो आरो बिनि उनाव लोगोसे बे मोखौनि फोरबोनि सानखालि जोंना बायदिसिना हाग्रानि बे मैगं थाइगं बुथुम लानाय जायो जेरैबायदिहाय ओह बिनि गेजेरावनो जौसे स्निथा जोङो नागिरनानै जायो नाथाय आथिखालाव बेखौ गासैखौबो मोनोमोनब्लाबो दानि सबाव जोबोद ओह खम मोनो आरो बेफोरखौ। गामा गामियारि ओनसोलाव मोननो थाङो अब्लाबो बांसिनानो सिनायो बांसिनानो सिन दानि समाव ओह थेवब्लाबो मोननैसो मुंला जागोन जेरैबायदिहाय जारि बिलाइ ओह लोगोसे आरो मानिमुनि गोदोरउदै खुंखा बिलाइ दिंखिया ओह खिफि बेन्दों बिदि बायदिसिना मुवा नागिरनानै बे सानखालि जोङो जानाय जायो बेखौ जायोब्ला नोंथाङा फोरमायनाय बायदि गोदोनिफ्रायनो जेबो बेमार आजार जानाय तम व हाया एबा बायदिसिना देहानि खहा जानो हाया होननानै मिथिनो मोनो आरो लोगोसेनो बि साना बिदि बारग'लांनायनि उनाव ओह बैसागोनि से खालार खालि जोंना गासैबो न'खरनि ओनसोलनि रायजो राजा फोरा गावबा गाव न'खराव गोदोरया उन्दैखौ बोरहोयो उन्दैयाबो गोदोरनिफ्राय बोर लायो आरो। बि साना बिदि मान बावलायनाय एबा बोसोर गोदानखौ मोजांयै मोजां दैदेलांनो थाखाय इयो गोदोराबो उदैयाबो बिदिनो बोर लालायो एबा बोरहो। सोलायनो आरो। बि साना बिदि बारग'लांनायनि उनाव नै खालानि फाय द' कालार सिम जोंनि ओनसोलाव ओ बैसागो मागिनो एबा रंजानो थाङो। बे मैसागो मागिनायनि समाव गोदोनि बाइसायैनो जोंना ओह जेरैहाय ओह दामनाय देनाय बाहाय आगजु बाहाय होनोब्ला खाम जथा सिफुं थरख हा गंगोना बायदिसिना ला बेफोरखौ लानानै जोंना मोसानो एबा रंजानो थाङो। बिदि मोसानो एबा बा ओह मागिनो थांनाय समाव जोंना आइजोफोरा गोमो गाबनि बिदन गोथां गाबनि आर'नाइ ओह गोजा गाबनि फास्रा रेगे रेगां लानानै गस्ला गोजा गाना देलाय मालाय बैसागो मागिनो थाङो आरो। हौवाफोरनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला गोथां गाबनि गामसा गोथां गाबनि आर'नाइ आर'नाइनि गस्ला गाननानै आह बैसागोखौ रंजानो एबा मागिनो थाङो आरो। लोगोसे बे बैसागो रंजानाय एबा मागिनो थांनाय समाव गोदोनि समाव समनिफ्रायनो मोनसे जोंना नियम खान्थि दङ जे बैसागोनि समाव जोंना माइब्रानि बिदै एबा जौ बिदै बिदि होलायनाय हुदा एबा एसे एसे लोंलायनाय हुदाया जोंनि ओनसोलाव एबा जोंनियाव नुनो मोनो आरो नोंथां। लोगोसे बिदिनो द' खालारसिम रंजानायनि उन आव ओह स्नि खालार सानखालि स्नि खालार खालि जोंनि ओनसोलाव मोनसे फोरबो लाखिनाय जायो जाहाथे ओह फोरबोनि नि ओह ओंथियानो जाहैबाय जे बोसोर गोदानखौ राय राजानि गासैनिबो न'खरखौ मोजाङै मोजाङै दैदेनलांनायनि थाखाय गासैनिबो जिउआ मोजाङै बारग' ग लांनायनि थाखाय ओह बिनि थाखाय माने राहा नागिरनानै बे सानखालि मोनसे आरज गाबो एबा जोंना बाथौ फुज लाखिनाय जायो आरो। बे सानखालिनो मोनाबिलि समाव जोंना मोनसे हारिमु आयदा लाखिनाय जायो बे हारिमु आयदायाव गथ' गथायनिफ्राय लानानै गोदो निसिम ओह बायदिसिना रोजाबनाय लिरनाय गेलेनाय बायदिसिना बायदिसिनायाव जोंना बाहागो लाहैयो आरो, बे साना बिदि थांनायनि उनाव बिनि नखानायै जोंनिया बैसागो मागिनानै जा रां थायसे थाइनै मोनदोंमोन ओ जों बेजोंनो बोथिसे रायजोनि गासैबो ज' लोगो नांनानै बोथिसे ओ मोजाङै जास्राङो आरो बयबो मिनि खुसि एबा रंजा खुसि बोसोर गोदानखौ बिदिनो ओ सप्तासे मानिनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव। लाव नाथाय गोदोनि बायदिब्लाथ' मास मोनसेखौनो मालि-मानियोमोन होननानै खोनानो मोनदों। आरो नाथाय दानि समाव बांसिनानो सप्तासे बिदिखौ फालिनायखौ नुयो आरो। ओ बिदिनो जोंनि ओनसोलाव बैसागो फोरबोखौ फालिलाङो एबा दासिमबो दैदेनहरो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
औ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय बिदिब्ला नोंथाङाबो नोंथांनि ओनसोलनि फोरबोनि बैसागो फोरबोनि बा मा मा मारै बाहायो नोंथाङाबो फोरमायबाय बेनि थाखाय ओ नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर आसा खालामो नोंथांखो आरो फिन खेबसे लोगो मोनबावथों।
औ गोजोनथों।
गोजोनथों।